खोनादों ना?
औ औ खोनादों दे
अ जों दायो
मा आइदानि सेवराय लायनानै सनदों?
ओ दायो जोङो बिदिब्ला सुबुं फोथायनायनि सायाव रायलाय रायलायनोसै नामा
अ दे नोंथां बिदिब्ला जागायदो नोंथां अ
सुबुं फोथायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंना बर' समाजाव गोदो गोदाय निफ्रायनो बिदि सुबुं फोथायनायखौ आङो माने खोनानो मोनबोदों आरो बेनिफ्राय सुबुं फोथायनायाव माने जोंनिया मा होनो बर'फ्रा माखासे मा होनो बेखौ फोथायनायफोर दङ आरो माने गोबां मा मिथिंगाखौ लानानै होन बा दावमा दावसा जिब जुनार बायदिसिनाखौ लानानै बा ओ सु सुबुंफोरखौ लानानै बिदि गोबां सुबुं फोथायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो आइजो माहारिखौ लानानैबो माखासे गोबां सुबुं फोथायनाय बिदि दं आरो जोंना
औ औ
मा होनगोन बेखौ सुबुं फोथायनाय होन होनोब्ला बैबे हन हमनानै ला हरावहाय जोंहा आसुग्र हानो मोना ओमफय न'नि दाखोर दाला सिबस्रांनानै हराव बाहेराव गारहैनो मोना बेफोरबायदि माखासे गोबां खोथाफोर दं आरो ओमफ्राय बेफोरनि गेजेरजों बेखौ नायोब्ला जोंङो नुनो मोनोदि मा मा होनो बेखौ जोंङो हमनानै ला ओ जोंङो हराव आसुगुर हानो मोना होननायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरबो दा जों नुनो मोनो आरो जेनेबा जों हराव आसुगुर हायोब्लाथाय मा होनगोन बेखौ खौ नोङो बोरैबा नुवा नुस्लाबा आखाइफोरखौनो हाफ्लांना लानो हागौ बिनि थाखायनो माने मोना बेफोरबायदि होननानै सानजायो आरो औ आरो बिनिफ्राय ओ हरावहाय मा होनगोन बेखौ नोंङो बिदि बाहेरफ्राव माल बुस्थु गारहैनो मोना होननायखौबो जोंङो नायोब्ला मोनथिनो मोनोदि हराव जुदि नोंङो नोंनि न'निफ्राय माखासे नोंनि न'आव बेसेन गोसा मुवाफोर जुदि गोर लैफ्लांनानै दङोब्ला बेखौ जुदि गारहैब्ला बे माने हराव हरावनो सिब नानै गारहैब्लाथ' बियो नुवा नुस्लाबा गारहै जागोन ना बिनि थाखायनो माने बेखौ मोना होननानै बुङो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाजाव माखासे हामा मोना बेफोरबायदि होननाय गोबां सोदोबफोर दं आरो बेनि थाखायनो जोंङो माखासे खोथाफोरखौ माने सुबुं फोथायनानै अ बे खामानिखौ माने हामानो मावनो बिदि होननानै जुदि दाय गोनां खामानिफोरबाथाय माने फावसायनानै थायो आरो बिनि थाखायनो माखासे सुबुं फोथायनायाबो जोंनि समाजाव गोनां होननानै बुंजायो आरो। बिदिनो गोबां माखासे सुबुं फोथायनाय दङ दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा?
आंनि मिथिनायाव जेनेबा आइजो माहारिखौ लानानै सुबुं फोथायनायनि बेलायाव बेबायदिनो गोदोनि समाव आरोना हिनजाव हिनजाव नायनो थांबा माने ओरैबायदि होननानै फोथायोमोन जेनेबा लामाफ्राव सोरबा माइरं सुनाय लोगो मोनब्ला जोबोद मोजां होननानै बेखौ फोथायोमोन आरो। आरो लामाफोराव मैसो गाय जोनोम होनाय नुलांबा माने साबसिन होननानै बेबायदि फोथायोमोन आरो बेनि अनगायैबो माने नेगेटिभलि लायोब्ला जेरै बै नायनो थांनाय हिन्जावनि खानाया खेंख्रि एबा हिनजावनि ओ मा होनगोन र' माने बिखाया एसे गोजौ जायोबा बेफोरबायदि हिनजावा गाज्रि होननानै फोथायनाय दङमोन।
औ औ।
आरो गाराङा हदं दङा जायोबा बे हिनजावा गाज्रि बेफोरबायदि होननानै फोथायोमोन आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि सुबुं फोथायनाया आथिखालाव दङना गैला।
सुबुं फोथायनायाथ' जोंनि समाजाव दाबो माखासे दङ आरो खिन्थु आथिखालाव माने माखासे सुबुंफ्रानो गोबां लेखा गोरों जालांजोबबाय नालाय दा बेखौ मानि थाखाय बुंदों बिफोरनि जाहोनखौबो एसे एनै माने साइन्टिफिकेलि नोजोरजों नाय माने एसे मिथिनो मोनो नालाय नाथाय एसे खम जाबाय आरो थेवबाबो माखासे मा ओ सुबुं फरायनायफ्रा दाबो दङ जोंना जों बे मा होनगोन बेखौ
ओ मागो फोरबोआवनो जोङो बुंनो हायो जेरै मागो फोरबो समावहाय मोन से सुबुं फोथायनाय दङ जायखौ बुङो मा होनो मागोनि बै जोबथा जेनेबा बेलागुरजाखालि जोंहा गय दंफांफोराव बिदि जिगाब खानाय नेम दङ ना बेखौ बुङोदि मा होनो गय फिथाइफोरालायनो खालि आलासि जानो थाङो बा दंफां लाइफांनि फिथाइफ्रा आलासि जानो थाङो बेखौ लाखि खाबासो माने ओ आलासि जानो थांनो हाया अब्लासो फिथाइया थायो। बेफोरबायदि माखासे सुबुं फोथायनाय दं आरो आरो बिदिनो बेखौ मा होनगोन खामफ्लाय बानानै बा गथ' बानानैसो माने बै गय फिथाइ खानाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बिनि गेजेराव बुङो आरो ना बेवहाय जेरै माने हिनजाव मानसिखौ फांसे दंफां होननानै हमनानै ला बाय आरो गथ'खौ जेनेबा बिनि फिथाइ बिखौ हमनानै लायो आरो। जेब्ला बे मानसिया गथ' बानानै खायोना अब्लासो बिबो बि गथ' बिदि फिथाइफोर थायगोन आदि होननानै फोथायनाय दं आरो ओमफाय गथ' गैया ब्लाबो माने खामफ्लायफोरखौ बानानै बिखो खानाय बिदि फोथायनाया जोंथिंजाय माने दासिमबो दङ होन बिफोरखो नुनो मोनो आरो ओमफ्राय नोंथांमोनथिंजाय नुनो मोन
जोंनिथिंबो बिदिनो मोनफा मोननै फोथायनाया दङ। बा दा सोलोंथाइया जौगानायनि थाखाय माने माखासे सुबुं फोथायनायखौ माने गोमालांनायखौ नुनो मोनदों। बिदिनो सुबुं फोथायनायनि गेजेराव मोनफा मोनफा मा होनगोन गुन हाबनानै दङ आरो।
औ औ नोंगौ।
आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनि जेनेबा गोदोनि समाव ना आइजोफोरखौ ओ हिन्जाव गोदान नायनो थाङोबा जे हिनजावनि आखल आखुखौ नायनानै माने
औ।
माखासे सोंथि जाखादोंमोन माने सुबुं फोथायनाय दङमोन आथिखालावथ' बेफोरबायदि खौ नुनो मोनलिया दा नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा।
औ औ। माने गोदोनि समावहाय हिनजाव नायनो थांब्ला बिदि दहाय नोंथाङा माखासे बुंलांबायसै जेरै हिन्जावनि खानाया खेंख्राब्लाबो हिन्जावनि गोसोआ मोजां नङा बेफोरबायदि बुंनाय ओमफ्राय मा होनो जेब्ला बे हिन्जावा माने ग्राव ग्राव रायलायला बायग्रा बा मिनि ग्लाबला बायग्रा जायो अब्ला बियो माने मोजां नङा अह ओमफाय हिनजाव नायनो थांनाय समावहाय माने गोबां बिदि नोजोर होनाय जायो होननानै आङो दासिमबो एसे एनै खोनानो मोनो आरो ना जेरै जेरै गामि आफा बेफोरबायदियावमोन दासिमबो बेफोर नेमा सोलियो आरो जेरै माने हिनजाव नायनो थांनाय समाव जोंनि न'खरनि बिमा बिफा बा आबै आबौमोन बिस बिसोरबो थांफायोना ओमफाय बिथांमोनाथ' जोंना इडुकेटेद इसेबां नङा गोदोनि आबै आबौमोना हो बिथांमोना दासिमबो माने बैफोरखौ नायनाय हुदाया दङ आरो बिथांमोननि गेजेराव जेरै औ औ औ माने दरखं मोखां मोखाङावबा ओंखाम संग्रा न'आव आखिं नामा ना आ दाथिंमोनथाय बिदि बार बारगयोब्ला माने माइनाव गैया बा लोखि औ औ लोखि जानाय नङा ओमफाय आगदाथिं बारग्रोब्ला सोरो लोखि जागोन बिदि होनलाय लोंनाय माखासे सुबुं फोथायनायफोर द' ओ बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो माने आथिखालावबो आरो बे बबेबा गामि गफा जायगाफोराव नाथाय आथिखालावहाय जोंनियानो गोबां सुबुंफ्रा फरायनानै मोनथिबोबाय जेनेबा बेफोर बाथ्राफोरा माने आथि जेबो माने खामानि होला आरो दाथ'
माने आथिखालाव खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय आरोोना सिगां
औ औ नंगौ
आथिखालाव जोंहा टेक्नलजिनि मुगा नालाय ओरैनो मबाइल फननि गेजेरजोंसो बांसिन मोजां मोनलायनाया जायो दा बेफोरबायदियाव माने बेफोरबायदिखौ फोथायनायखौ माने बांद्राय बाहायबाय थाला आरोना
औ औ बाहायला आरो
बेयै महर मुसि गोसो गोरोबनाय बेफोरबायदिखौ नायनानैसो बांसिन जायो नालाय बेफोरबायदिसो ओंखायनो दा खम नुनो मोनो औ
आरो दंबाव ना माखासे सुबुं फोथायनाय जेरै मा होनो मावजि गोसोम बारसब्लाथाय बबेयावबा थांनो नागिरबा बे खामानि खैफोद जागोन ओमफ्राय फैसा दाव गाबबाथाय न'खराव खैफोद जानो नागिरो बा दावला सौलायबाथाय न'खराव आलासि फैगोन बिदि होननानै फोथायनाय दङ ना बर'फोरनि गेजेराव
बिदिनो बबेबा बबेबा सुबुं फोथायनाया माने जोंनि मोगथाङारि हाबाजों सोमोन्दो थानायखौ मोनो
औ औ नंगौ जेनेबा बबेबा जाय मा होनो नाथाय बबेबा बबेबा खोथाफोरखौ नायोबा ग मोन थ ज सौ बारस'योब्लाथाय मा होनगोन बेखौ खैफोद जागोन बिदि हो नायफोरा माने एसे बोरैबा नायोब्ला लजिक गोनां बायदि नुयो आरो बोरैबा नायोब्ला लजिक गैयि बायदि नुयो आरो जेरै ओ लजिक गोनां होननानै बुङोब्ला जोङो मावजि गोसोम बारस बारसब्लाथाय हरफ्राव जों लामा हराव बारसबा मावजि गोसोम खौथ हराव नुस्लाबाना खोमसिजों बिनि थाखायनो माने बियो खिजानि बुङोबो जानो हागौ आरो माने सौदावलाबायबाथ माबा खहाफोर जानो हागौ नालाय बा खैफोद जागोन नालाय बिनि थाखायनो बुङोबो जानो हागौ नामा मख बिदि सानो आरो ओमफ्राय आरो माखासेफोर दङ माबा माबा बाथ्राफोरखौ माने एसे लजिक गैयि बाय बिदि आं मोनो आरो।
माने फोरमान नागिरना मोना आरो।
औ औ माने मा मानि थाखाय बेफोरबायदि बुङो बेखौथ' जोंनो गोदोनि सुबुंफ्रा खोन्थानानै गोला गालाङासै खिन्थु मोनानो हामानो होनना बुंनानै माने खामानिफोरखौ मावा आरो।
औ।
ओ। के बिदिनो आरो हमना ला जोंहा बे मोना आरो हामा होननाय सोदोबनि थाखायनो नोङो माबा मोनसे दाय मावनो सानब्लाबो सासे माखासे सुबुङा जेनेबा अ इफोरबायदि खालामना हामानो बिदि होननानै बेखौ मावनो गिनाय बिदि सानस्रिफ्रा जोंनाव जाखांफैयोना।
औ औ
मोजां मोनो आरो जेनेबा सुबुं फोथायनाया नंगौ थानांगौ होननानै
आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा सुबुं फोथायनाय बेफोरनि अनगायैबो
आङोथ जा खिनि बुंदों बुंलांजोबनाय बायदियानो होनबाय बिदि
औ औ आरो माखासे दंबावोदांलै सुबुं फोथायनाय बे मा होनोमोनलाय मोनसे खोथाखौ आं खोनायो आरो जेरै आमथिसुवा समावहाय मानसिफोरखौ हाग्रा बं बंग्रा दानस्रांनाय बिदि खोनायो आरो मा होनो बेखौ हाग्रा दानबालायनो जुवायाव बियो जाम्ब्रिनानै थायो थाब रोदोमा बिदि होननानै दानलाबायनाय बेखौ नुयो आङो
औ
ओं नोंथाङा नुफेरदों ना बेखौ औ।
औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि ओनसोलावबो बेफोरखौ फोथायबोदों आरो दाथ जोङो बेफोरनि माने इसेबां फोरमान खालाम माने फोरमानखौ नुबोआखै आरो ना
औ
सोलिबोबाय थानाय हिसाबै फोथायबोबाय थानाय हिसाबै जोंबो दा माने बेखौ गनायनानै लायो आरो। औ
ने थानांगौबो आरोना बे जोंनि माने मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय सुबुं फोथायनाय हिसाबै ओ जोंनि गोदोनि आबै आबौमोनाबो जेनेबा ओरैनो बेफोर बाथ्राखौ बुङामोन आरोना बिसोरो सानसे समाव हमना ला बे बेजों माबा मोन मोनसे इनसिडेन्ट जाबाय बिनि उनावसो बे बाथ्राखौ सोलोंबाय
जायोमोन औ जेनेबा बिसोरबो संसार जानायाव मोगा मोगा मोगि जानाय बाथ्राफोरखौनो माने बिसोरबो बेबायदि सुबुं फोथायनाय महरै फोथायबोदों आरो बेबायदियैनो दासिमहालागै
नंगौ थारैनो औ